नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
दायो‌ ओरैनो दं जिरायनानै
अ मोनाबिलि मोनानि जानाय आदारफोर जाखो खांबायमोना नोंथाङा अ मा ओंख्रि जाखोमोन नोंथां?
ओंख्रिया जोंना माबा आलुजों ब्रयलारसोमोन नोंथां
अ औ जाखांबायमोन जोंहाबो
मा ओंख्रि जाखो
जोंनिया जोगोनारजों अमा बेदरसोमोन
ओ गोथावनो माथो नोंसिनालाय एसे
औ नोंथाङालाय खबरफोरालाय बोरै सोलिगासिनो?
खबरफ्राथ' दा मोजाङानो आंना दा दसे मोजाङैनो सोलिनानै दं नोंथां नोंनालाय नोंथां?
औ आंनाबो बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो सोलिगासिनो दं आरो मोजाङै मोजांनो
ओ
औ नोंथाङा दायो एसे फ्रि ना?
दाथ' आङो फ्रियैनो दं ओ ओरैनो जिरनानै दं दा मोनाबलिनि
औ नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां दायो आंथ' ओरैनो फ्रिनो दं नालाय सावरायजागोन
औ आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांजों फैदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
औ बे आयदायानो जाहैबाय जों औवानि सायाव रायज्लायनोसै नङा होमबा
औ औ सावरायजागोन
औ औवाखौ जों मा मा खामानियाव जा बा औवानि आगजु मा मा बानायनाय मा मा हाबाफारियाव एबा हाबायाव मा खामानियाव बाहायनाय जायो औवानि बा औवाखौ जोङो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन ओ जोंङो औवा खौहाय जोंथ' जों गोबां खामानिफ्राव बाहायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ
औ गोदोनिफ्राय लानानै जों दाबो औवाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों
उम
ओम औवानिखौहाय जोंङो गोबां खामानिफ्राव बाहायो जेरै आबाद मावनाय होन आबाद मावनायावहाय जों गोबां बेबदिनो बेरा दुमनाय बेबायदिनो खामानिफ्राव जों बाहायो जिहेथु मोसौ बोरमाफोर हाबा जोंनि आबादफ्राव मावनायफ्राव बेफोराव जों मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो जों बांसिन जों औवाखौ बाहायो होनोब्ला जों न' लुनाय बेफोराव बाहायो जेरै जोंङो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो ओ सुबुं माहारिनि न' लुनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला औबवायानो जोंनि न' लुनायखौ फोरावहाय जोबोद गोनांथि जायो जेरै इन्जुर बनायनाय होन जेरै जों सिगांहाय बांसिन बिबदिनो मुदा होनाय खुनथा बानायनाय बेबायदिनो थिं खासथाबनाय बेफोराव जों औवाखौ बाहायनाय मोनोमोन जेरै जों औवाजों डिजाइन डिजाइन बेरा हेबनानै जिथु साथा बेरा बेबायदि बिदिनो डिजाइन डिजाइन बनायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो बेबायदिनो ओ गोबां ओ बिल्डिंफोर लुनायफ्राव बाहायो नङा होमबा नोंथां? जों बिबदिनो आर सि सि बिल्डिं बनायनायावहाय बिबिदिनो फस्ट बनायनाय एबा साद दालाय हो नायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जों बेवहाय सुंथानो थाखाय एबा गोबां अवानि गोनांथि जायो जोंनो जोंनि ओ अब्लासो जोंङो माने बै साद धालायखौ जों लाखिनो हायो औवानि गोनांथि जायो
औ
आरो बिबायदिनो ओ गोबां मानसिफ्रा औवानि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जों थाउन सहरफ्राव जोंङो औवा मोननो थाङा जों थाउन सहरफोर सुबुं माहारि एबा मानसि फोरनो जोंङो बेबायदिनो फालांगि खालामो जों गामियाव थाग्रा मानसिफ्रा माने फानहरनायखौ जों नुनो मोनदों ओ दाथ' अवानाबो बेसेना जोबोद बारायबाय नङा होमबा नोंथां थरसेयावनो जोबोद ओ बेबायदिनो एक्स' गाहाम जानायखौ जों नुनो मोनदों देरस' गाहाम औवायाबो बेबायदिनो मोननै मोनथाम रोखोमनि दं जेरै औवा गुब गुबै होनो, औवा बुरखा होनो औवा बुरखाखौ जों बांसिन बिबायदिनो ओ खुन्था बनायनायाव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जों औवा गुबैखौहाय बेबायदिनो बेरा बनायनाय बेबायदिनो ओ खाथि बनायनाय गोबां बे फोराव बाहायो आरो, आरो जों औवाखौ बुंङोब्ला जोंङो जेरै ख'बाय होन जेरै जेखाइ होन सान्द्रि ओ बेबादिनो साव माबा बेफोर माइरं जावग्राफोरखो जों उवानिखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि माइरं सालिग्रा एबा जाव ग्राफ्रा जों औवानिफायसो जों बनायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
औ जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो एसे जों बेफोरनिफ्राय जों बिदि हेबनानै एबा जों बनायनानै जों बेबायदिनो फालांगिबो खालामनो हायो आरो जोङो औवानिफ्राय जोङो सिफुं बनायनायखौबो जों नुनो मोनदों मिलौदो देमफु ओ रोजाबग्रा बनायनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला औवानि निफ्रायबो गोबां बिबदिनो रोजाबग्राफोर एबा दामग्राफोर बनायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
मानो होनोब्ला औवानिफ्राय जों आरोबाव बिबदिनो लेखा लेखाबो बनायनायखौ जों नुनो मोनदों बहि गोबां औवाफोरनिफ्रायसो जों बेबायदि बनायखौ जों नुनो मोनदों गोदोथ' बेफोर बायदि गैयामोन दा गोबां बेबादिनो औवाखौहाय बेबायदि लेखा बनायनायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
औ जोबोद माने औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो बेफोर गोबां गा खामानिफ्राव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बांसिन नोंथाङाबो एसे फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा औवानि सायाव एबा औवाया मा मायाव बाहायजायो एबा आं खोन्थालांनायखौनो एसे नोंथाङाबो बिजिरना होनो हागोन नामा? जिहेथु ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो औवाया बाहायजादों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायदो गोदो माबायदि औवाखौ बाहायोमोन आरो दा बाय माबायदि बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायदो आरो
औ। औवा होनोब्लाथ' जोंहा साफ्रोमबोनिबो न'खराव गोदो थाखायोमोन नङा होमबा।
औ।
औ न'खर न'खर बेफोरबायदिनो औवाया जोंनि गोनांथिमोन नालाय न' लुनायफोरावबो आरो बेफोरबादिनो गुबुन गुबुन आगजु मुवा बेसाद बानायनानै जों माने बाहायोमोन आरो औवानिफ्रायनो मुवा बेसाद आगजु खालामनानै एबा बानायनानै जोङो बेफोरबादि बानायोमोन बेखौनो इउस खालामोमोन आरो। थिग बेफोरबादिनो औवाया जोंनि गासैबो खामानि बिथिं यावनो जोबोद हेफाजाब होबोबाय आरो गोदोनिफ्राय दासिमबो। गोदोथ' बुंनो थाङोब्ला नोंथां बुंनाय बादिनो हौवाखौ जोङो गिबिसिनावनो बेफोरबादिनो न' बानायनो थाखाय बाहायोमोन नङा होनबा नोंथां थिग बेफोरबादिनो दासिमबो बेफोर बेफोरबायदिखौ जोङो नुगासिनो दं आरो मुवा बेसाद बानायो। औवानिफ्राय बानायनानै बेफोरबादिनो फालांगि खालामनायखौ जों नुबोगासिनो दं आरो। ओ गोदोथ' न'आ इसिबां माने दावगानायफोर नङामोन। एबा मोजां मोजांसिन न' न' गैयामोन। बेफोरबादिनो थुरि न' लुयोमोन हानि न' लुयोमोन बैफोराव नांगौ जानाय खुन्था गायसननाय बेफोरबादि बेवहाय माने औवाखौनो जों बाहायनाय नुयोमोन आरो औवानि न'आव खालामोमोन औ औवानि बेरा होनानै। औवानि साथा बेरा बेफोरबायदि नोंथां बुंनाय बादि बेफोरबादि गासै बिथिङावनो जोङो बाहायनानै जोङो थाबोनाय एबा संसार जाबोनाय औवानि न' बानायनानै बेफोरबादिखौ बिखौ जों नुबोदों आरो दासिमबो बे औवानि न' लुनाया जोंनि एरियाफ्रावहाय सोलिगासिनो दं आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औवा औवाया बेफोरबादिनो जोंनि गोबां बिथिङावनो हेफाजाब होबोगासिनो दं आरो। आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो हेफाजाब होगोन नाथाय दानि जुगाव एसेब्लाबो। जोङो बेफोरबादि न' लुनायफोरावहाय बाहायनायफोरखौ। नुनो मोनला आरो एबा औवानि न' लुनायफोरखौ बांद्राय बाहायनाय नु आरो थेवब्लाबो जों जा मडार्न जुगनि न' लुनाय बेफोर न' लुनाय सुनायफोरावबो जोंहा औवानि गोनांथि जाथारो आरो मानो होनोब्ला जोंहा। औवाजोंसो बेफोरबायदिनो खुन्था सुंथेयो। होथेयो एबा नारख्लायलाय नारखोलाय बेफोरबादि हाबाफारियाव जोंहा मडार्न जुगनि न' लुनायफोरावबो औवाखौनो बाहायबाय थायो आरो आरो बाहायबाय थागोन। बाहायनो गोनां जाखागोन मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरबायदि दासिमबो। ओ निउ टेक्नलजि ओंखाराखै आरो जायखौ जोङो औवानि सोलायै रिप्लेस खालामनो हाथवाखै आरो। बेखायनो औवाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। नोंथां बुंनाय बायदिनो औवाखौ ओंखायनो दा नैबे सोलिफुबाय। थानाय जुगावहाय औवानि फालांगि खालामनायखौबो जों नुबोगासिनो दं। बिनि थाखायनो औवानि बेसेनाबो बांलांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं आरो। नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ औवा बिफां जानो थाखायथ मोनसे औवानि रोदा गोनां बेफोरखौ गायना दोनबानो जोङो बेफोरबायदिनो बुरजानिफ्राय बुरजासिन औवाया खिलिलांनानै बुरजानिफ्राय बुरजासिन जालाङो बेफोरनो जोंखौ हेफाजाब होयो जोंनि नांगौखिनियाव जोंनि न'खरफोराव जों नुनो थाङो गोदो एबा दाबो बेफोरबायदिनो जोङो मुवा बेसाद बानायो जेरै मुरा संग्राय सान्द्रि माइ जावनो थाखाय आरो दाथ दैज्लां बोथोरबो गोबां सुबुंफोरा बेफोरबायदि सेन खबाइ जेखाइ बेफोरबायदि औवानि आगजुनिफ्राय बानायनानै लायो आरो बेफोरखौ दा बानायनानै माखासे सुबुंफोरा फानो आरो फाननानै रां आरजिनोबो हायो औवानिफ्रायनो आरो आरजिनानै गावबा गाव न'खरखौ सोलिलांहोनो एबा मोजाङै मोजां खालामलांनो हादों आरो हागासिनो दं औ बेफोरबायदिनो गोबां बे बिथिङावहाय जोंखौ औवाया हेफाजाब होगासिनो दं संग्राय सान्द्रिल नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो जों सानखहायै मुंखौ हायै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जिराद एबा मुवा बेसाद बानायनानै ओ बिदिनो समायना रमायना गाब होनानै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आजिखालिथ औवानिबो मर्डार्न जुगनि टेक्नलजि जि एबा आइदिया रोंगौथि बाहायनानै जोङो औवानिफ्रायनो बिबारफोर बानायनायबो नुदों नङा होमबा नोंथां औ बेफोरो जोबोद नायनो समायना आरो मोजांबो आरो बेफोरबायदि रोंगौथि थानानै बेफोरबायदि जोंङो मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय बेफोरखौ बाहायनो हानाया जोंनिनो ग्गोगाथाव बाथ्रा नंङा होमबा नोंथां औ आरो औवानिफ्राय मोननाय औवा जा खिलिजेनन्नाय बै औवा मेवाइखौहाय जोङो एबा औवा फिसा फिसा खिलिनायखौ जों जानानै जोबोद मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां जायखौ जों मेवाइ होननानै मिथियो औ होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबायदां इयुनाव बेफोरबायदिनो रायलायबावनोसै औ बे समाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां दे
औ गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय